ओ हेल' नोंथां खोनादों ना?
थां खोनादों?
औ ओ मा खालामबाय दं नोंथाङा?
ओ दङ नोंथां ओरैनो।
औ ओ नोंथांखौ ओ फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों बैसागोनि बागै एसे सावरायनो हरदोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ ओ बिदिब्ला नोंथांनि गामि एबा ओनसोलाव बैसागो फोरबोखौ माबायदि खुङो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां ओ बैसागु होनोबथ' जों बयबो मिथिखायो ओ बैसागुआ जोंनि बर' हारिनि मोनसे गिदिर फोरबो होननानै आरो जोङो बैसागु खौ गोदान बोसोर होननाबो मोनथि नाय जायो। बर'फोरनि औ बैसागुखौ जोङो मोननै बाहागोआव राननानै फालिनाय जायो। ओ जेरै गिबियावनो मोसौ बैसागु बुङो जोङो
औ
औ गिबि सानखालि जोङो मोसौनि थाखाय बैसागु खुंनाय जायो आरो अ जोङो औ बैसानखालि जोङो मोसौ थुखैनाय जायो। बिदिनखालि जोंनो औ थाराय गाजलि हाल दै पानि ला
औ
औ बायदि बायदि मुवा बेसादखौ जोंनो नांगौ जायो बेखौ जोङो सानसे आगोलावनो लाबोनानै दोनफैनाय जायो आरोना नोंथां। बेखौ जोङो औ बै मोसौ थुखैगोन सानखालि जों बेखौ दुगैस्रां लोबस्राङै जोङो फिसा फिसा हाना लानाय जायो आरोना बे खौ बिनि उनाव जोङो ओ औवाजों आरं फिसा जिरनानै बेखौ जोङो माला सुनाय जायो आरोना नोंथां। औ बिनि उनाव जोङो बैफोर मालाखौ जोङो न'नि ओ उसुं उसुं होनाय जायो आरोना आलायनानै औ बिनि उनाव जोङो सारायबा थौनि हांगारखौ हलननानै जानाय थावजों लगायनानै जोङो मोसौनि फुंआव फोननानै होनाय जायो आरो ना मोनथाम औवा खाजबनानै औ बिनि उनाव जोङो मोसौखौ दैमा बा ओ फुख्रिफोराव जोङो थुखैनाय जायो आरो ना नोंथां औ बिनि उनाव जोङो बैफोर हानानै लानाय फिसा फिसाखौ मोसौनोबो सारनानै होनाय जायो आरोना नोंथां बिनि उनाव जोङो मोसौ खौ थाराय गाजलि बा दिग्लि लिथि बिलाइजों जोङो मोसौखौ होना नानै लाङो आरोना फोथारसिम
औ औ
औ ओ बै सानखालि जोङो बिनिफ्राय गोखा गोखै मैगंबो जानाय नुयो आरोना नोंथां।
औ ओ नोंथां ओ नोंथाङा मिथिनाय बायदिब्ला गो गोखा गोखै ओ मैगंफोरनि नामखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा।
औ हागोन नोंथां ओ गोखा गोखै बुङोब्ला जोंनिया फुंखा मैगं बेयो जाहैबाय गो खा आरो थालिर फस्ला दिं खिया लाबा साय ग खेरा दाफिनि मान मानि मुनि बायदि बायदि रोखोमनि मैगंफोर दोङो आरो ना नोंथां
औ नंगौ
औ बैसागुआव जानाया आरो नैथि सान खालि जोङो मानसि बैसाग। बुंनाय जायो आरो ना बेखौ नोंथां। बिखौ जोङो औ। बैसानखालि जों फुङावनो दुगैस्रां लोबस्राङै। जोङो गिबियावनो। बाथौ खुलुमग्रोनाय जायो आरो ना नोंथां? औ बिनि उनाव जोङो उन्दैफोरा गेदेरफोरनिफ्राय बोर लायो बिसोर खुलुमनानै
औ।
बेनि उनाव जोङो जायबा थैनानै थांनाय। आबै- आबौ। बिसोरनि थाखाय जोङो गोथै थैसो बावनायबो जायो आरोना नोंथां। बिसोरनो जोङो दखना खना गामसाबो बावो आरो जायफ्रा जुमाय लोङो। सेरेब लोङोबा थांखु जायो बि बिसोर नि थाखायबो बेबायदि बावनाय जायो आरो। बिदिनो नोंथां। औ बिनि उनाव जोङो बैसानखालि मोसानोबो था थांनाय जायो आरोना नोंथां। गामि गामियावहाय जोङो गासिबो बोराय बुरि
औ नोंथांमोननि गामि एबा ओनसोलाव बैसागो फोरबोआव फोरबोआव माबायदि गाबनि दखना एबा ओ ओ गामसा गाननाय नुयो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। ओ हिन्जावफोरनि बेलायाव बुङोब्ला जोङो बांसिनानो गोमो दखनाखौनो गाननाय नुयो। आरो गो जा ब्लाउस गानो ओमफाय गोदोनायाव बिनिफ्राय जोंना मोनसे रेगे रेगां गाबनि आरनाइ लायो। दा आरो जानजियाव आरनाय गांसे खायो आरोना नोंथां हौवाफोर बुङोब्ला बिसोर गु फुल गस्लाखौनो गाननाय जायो बांसिनानो बिनिफ्राय गोथां गाबनि गाम जा आरो जान्जियाव मोनसे खायो बि सोरबो बिनि उनाव गोदोनायाव मोनसे लायो बिनि उनाव आरो बहु खलबो होनाय जायो आरो ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ नोंथांमोननिथिं बैसागु फोरबोखौ मा बोबेबायदि फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना? औ नोंथां
थिग नोंथाङा बुंनाय बायदिनो ओ जोंनि गामि एबा ओनसोलाव बैसागुखौ ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो फालिनाय जायो। ओ गोदो गोदाय ओ बुंनो थाङोबाथ जेनबा जों बिजाबफोराव मोनबोदों आरो गोदो गोदाय ओ आबौ आबैमोनखौ जोङो होननाय खोनादों जेनेबा बैसागोखौ गोदो गोदाय से दान ओ फालिनाय जायोमोन आरो नोंथां ओ ओ थेवबो ओ दा बिबदि जों फालिनाय जाला जों दा बैसागुखौ स्नि सानल‌ फालियो आरो
औ नंगौ नोंथां
बैसागुखौ जेनेबा जोङो मोननै मुंजों मिथिनाय जायो बेखौ जों मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु थिग बेबायदिनो बेखौ मोखौ बैसागु बुंब्ला नोंथाङा जा बुंदों जा दानि बुंलांदों बिदिनो थुखैनाय जायो आरो नों थां बिदिनो मोसौ ओै नखानायै जोंनिया ओ ओ से बैसागो जायो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
थि बैसागुआव जोंनिया ओ न'खराव जेनेबा ओ फुङावनो दुगै लोबै बा जेनेबा न'खरनि ओ बाथौआव जेनबा जोङो आलारि बाथि लगायो आरो फुङावनो थिग बेबायदिनो ओ आलारि बाथि लगाय खांनानै जों नखरनि गेदेर गोलावखौ खुलुमो आरो उन्दैफोरखौ मान बावो एबा अनो आरो नोंथां। बिब्दिनो ओ न'खरनि ओ सुबुंफोरखौ खुलुमखांनायनि उनाव जों गामिफोराव ओंखारलाङो जों गेदेरफोरखौ खुलुमो आरो उन्दैफोरखौ अनो आरो अननानै बिब्दिनो जोङो बिसोरनो मान ओ मानबो होयो जेरै गस्ला बिदिनो गामसा थिग बेबायदिनो ओ बे ओ बैसागोनि से ओ से दिना बिदिनो थांबाय आरो बिनि दखानायथ जोंनिया मोसानाय नङा होमबा नोंथां औ ओ थिगबेबायदिनो ओ जोङो गामि खाथि खाथि ओ जायगायाव जों मोसानो थाङो बिदिनो मोसानो थांनानै जा एसे माइरं एबा रां हरो जों बेखौ लानानै फैयो थिग बेबायदिनो बैसागो ओ नि जोब था सानखालि स्नि सानखालि जों गामियावनो मोसायो आरो नोंथां बेयावनो जों गामियाव गामियाव रंजानानै जा जों फैसा एबा माइरं हरो जों बेखौ ज खालामनानै जों लानानै फैयो आरो जों जेब्ला ओ खाना जागोन जों बे फैसाखौ लानानै जों हाथाय एबा बाजाराव हाथाय खामायनानै जोङो लानानै ज खाना जाबोयो आरो नोंथां ओ थिग बेबादिनो आं थांफाय मोन मिथिनो लुबैदों जे जोंनि ओ बैसागो फोरबोआव माबायदि ओ मा मा दामजु फोर बाहायनाय जायो नोंथाङा बेफोरनि मुंफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां बैसागुआव दामनाय आगजुफोर बुङोब्लाथ जोङो गिबियावनो खामखौनो लानाय जायो औ बिनि उनाव ओ जोङो खरखाबो लानाय जायो मोनसे आरो जाबस्रिं लानाय जायो आरो बेफोरबायदि गो गोदोनि बायदि दानि जुगाव गंगोना बा सेरजा बेफोरखौ बांद्राय नुनो मोनला आरो ओमफ्रायना जोङो जोङो बांसिन सिनानो दाना खाम जथा सेरजा बेफोरखौ नुला औ सिफुंबो लानाय ना लोगोसे
औ नंगौ नोंथां
औ बेनोसै नोंथां ओ बिनि गेजेरावनो आं नोंथांखौ थांनाव मोनसे सोंथि थि सोंनो सानदों। सोंजागोन नोंथां औ ओ दानि बैसागु आरो गोदोनि बैसा सागु होयोब्ला माबायदि बिदि नुनो मोनो जोङो
औ ओ दानि बैसागो आरो गोदोनि बैसागु जो जोबोद फाराग दं फाराग नुनो मोनो आरो नोंथां नङा होमबा? ओ गोदो जोंनिया ओ गोदो जोंनिया गासैबो जेनेबा गामिसेयैनो गासैबो ओ जेनेबा गथ' गथाय ओ सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गासैबो रंजानो थाङोमोन। ओ गोदो गोदाय ओ बांसिन जोङो दामजुफोर खामफोरजों जों बांसिन मोसानो ओ ओंखारनायखौ आं नुनो मोनदों आरो नोंथां गोदो गोदाय। ओ ओ खिनथु दानि जुगाव दानि बे गोदान मुगायाव आं बिब्दिखौ जोबोर खम नुनो थांनो मोनदों ओ दानिया ओ बांसिनानो जोंनिया खाम सिफुंजोंल' ओंखारा जों बिब्दिनो गोबां दामजुफोर बावसु जों आं ओंखारनायखौ नुनो थांदों आरो नों आं मोसानो ओंखारनायखौ औ दानि सुबुं गोदोनि ओ सुबुंफोर बायदि दानि सुबुंफोरा बिदि ओ बारा मोसानो ओंखारा आं बेफोरखौनो जोबोद फाराग नुनो मोनदों आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
नोंथांमोननि गामि एबा ओनसोलाव बैसागो फोरबोआव बिदिनो मायबाफोर ओ फोरबोफोर खुंनाय जायो नामा नोंथां?
औ नोंथां बैसागु गुनि अनगायै जोंनि गामियाव बैफोरबायदि खेला गेले नाय खुंनायबो जायो ओन उन्दै उन्दै गथ'फोरनि थाखाय खारनाय बारनाय बा थामा बुनाय बेफोरबायदि गेलेनाय जायो। आरो गेदेरफोरनि थाखायबो दिरुं बोनाय। काबादि गरला बेफोरबायदि गेलेनायखौ नुनो मोनो आरोना। बेफोरजों लोगोसे मोसानाय मुसुरनाय बादायलायनाय बे खौबो नुनो मोनो आरोना नोंथां
औ नंगौ नंगौ नोंथां
औ नोंगौ नोंथां
औ नोंथांमोननि ओ गामि एबा ओनसोलाव ओ बुंनाय बायदिनो जोंनि गामि ओनसोलाव बिबदि बैसागो ओ फोरबो जोबखांनानै जेन'बा बिदिनो उम बिदिनो फासनफोर खुंनायखौ आं नुनो मोनदों आरो नोंथां बिदिनो ओ गोजान गोजा जानिफ्राय मोसानाय बादायलायनायफोरखौ नुनो मोनदों आरो जोंनि गामिफोरावबो बिदिनो ओ गोबां रोखोमनि खेलाफोर होनायखौ आं नुनो मोनदों आरो नोंथां औ ओ बिदिब्ला नोंथां जोंना ओ समाबो जा फैबाय नङा होमबा नोंथां औ नोंथांजों बैसागो फोरबोनि बागै बै सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर नोंथांजों सावरायनानै जबोर गोजोननाय मोनबाय
औ ओ दे बिदिब्ला नोंथां बेखिनियानो दोनथ' सैनामा
औ नोंथां एसेनोसै
औ दे
औ